हेल' औ
अह खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अह नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं नोंजो बिबारनि सायाव माने फं बाथ्रा रायलायनो नागिदोंमोन रायलायनो हागोन दा
औ रायलायनो हागोन नोंथां रायलायनो हागोन
अह नोंथाङाथ' मिथिखागोन दा बिबारा बायदिसिना रोखोमनि
औ औ औ
सिना गाबनि थायो बिबारा
औ औ
जेरैहाय जों न'आव बिबारफोर गायोबा बेसे समायना नुयो बेफोरनि बागै एसे होननो हागोनना
औ औ माने बिबाराथ' बिबार होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा ओम बा बिबारा गोबां नायनो समायना आरो बिबारखौ जोङो न'फोराव गायोबोला जोंनि माने न'फोरखौबो बिबारजोंनो सम समायनानै समायना नुफायो लोगोसे जोङो बिबारफोरखौ न'आव गायना लाबोला सोरोलांनाय लोगो लोगोनो जोङो बिबारफोरनि महरखौ नु योब्ला जों गोसोखौनो गोजोननाय मोनो नङा होमबा
औ
औ औ ओमफ्राय आरो बिबारा गोबां गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि दोङो आरो गोबां गुबुन गुबुन गाबनि दोङो जेरैहाय गोजा गलाफि गुफुर ओ गोमो आरो सान्थाव कालार बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन गाब नि दोङो आरो जोङो आरो लोगोसे से गोसोम गाबनि बिबारखौबो जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे से जोङो बे बिबारनि गेजेर बिबारखौ गायनायजों लोगोसे जों गोबां माने रां आरजिनो हायनि राहारालामाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जेरैहाय जोङो बिबारनि फुलिफोरखौ न'आवनो बानायनानैहाय आरो बेबायदिनो फुलिफोरखौ जोङो गोबां माने गैजो खालामनानैहाय जोङो बजारफोराव फानोबोला आरो लोगोसे बिबारखौ जोङो बिबार बा गान बनायनानै बिबारफोरखौ जोङो दायोथ' जोङो गोबां बिबारफोरखौ फाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा फ्रेस फ्रेस बिबार फोरखौ बिदिनो लोगोसे आथिखालनि मुगायाव जोङो गोबां बुेखेफोरखौ ला नाय नुयो नङा होमबा जेरै औ बिबारनि बिबारनि ओ बिबारनि दांग्रिखौहाय बुके होनानै बो जोङो मिथियो नङा होमबा इंलिसआवहाय औ बेबाय बिदिनो बुकेफोरखौ बानायनो थाखाय जोंनो बाजारावथ' जोनो बिबारफोरखौ खौ नांखागोन नांखागौ जागोन ना बिखायनो बिबारफोर खौहाय जोङो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि न'आव गायनानैहाय बिबारफोरखौ जोङो ओ फालांगि खालामनो हायो आरो जोङो गोबां जायगाफोराव माने गोबां जायगाफोराव जोङो नुनो मोनो जे ओ गोबां माने सुबुंफोरा बिबारनि बागानफोरखौ बनायनानै ओ बेबायदिनो आरो फालांगि खालाम बो गो खालामबोगासिनो दङ जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा ओ मा मा बिबारफोरनि मुंफोरखौ मिथियो
जेरैहाय जोंनियावथ' बिबारफोरा जबा बिबार थायो गलाब बिबार बिबार आरो लोगोसेयैनो बै माहोनो ओ ब्लु कालारनि जेरै निला कालारनि बिबारफोर गोबां नुनाय जायो आरो बिदिथ' जे बो इमान माने कमन बिबार गैया आरोना खालि बेफोरनो आरो जबा बिबार बिबार गलाब बिबारफोरा बांसिन थायो अ नोंथा बिबारफोरखौ बोरै गायो बिनि सोमोन्दै एसे होननो हागोन
औ औ औ होननो हागोन नोंथां बिबारखौथ' जों बयबो गायो नङा होमबा नआव
औ
औ जोङो बिबारखौहाय सिगाङाव जोङोथ' बिबारखौ गायनो थाखाय फुलि बा बेगर नांग्रोगोन नङा होनबा अब्लासो जों बिबारखौ गायनो हागोन औ जोंथ' ओरैनो जेनेबा फुलि बा बिबार गैयाबा जोंथ' ओरैनो गायनो हाया गायनो हायो माखासे माखासे माने बिबार बिबारफोरखौहाय जोङो माने बिनि ओ दानाइखौहाय सेस'नानैबाबो जोङो दानाइखौहाय गायनो हायो। होमबाबो। होमबाबो जोङो माने माखासे बिबारफोरखौहाय जोङो माबा फुलि नांथारगौ जायो आरोना औ। फार्स्टावनो जोङो फुलिखौ माने बाजार बा न'नि नआवनो बानायनाय थाब्ला नआवनिखौनो गायगोन बा दायोथ' जोङो नआवथ' बारा बना या जेनेबा जों बाजारावसो बायो नङा होमबा
औ औ।
बाजारनिफ्राय बायनानैहाय जोङो हासारखौहाय हासारखौहाय सिगाङावनो लाग्रो सिगोन लोगोसे जोङो दि बिबारखौ गायनो थाखाय सेखा बा खदाल नांगोन जोंनोहाय हाखौ जावनो थाखाय। औ ओमफ्राय फार्स्टवनोहाय हाखौ जावनानैहाय हासारखौ होनानै बिबारखौ गायबानो जायो। आरो ना। लोगोसे आथिखालाव हायाव हायाव दानि मुगायावहाय हायाव गायनायखौ माने बारा नुनो मोना जोङो टाब टाबाव गायनायखौ बारा नुनो मोनो। अ दानिया दानियाहाय बेबायदि बेबायदि ओ बारा फुलिफोरखौ माने टाबावसो गायो आरोना बारा हाफोराव गायबांनाय जाला दानि जुगावहाय।
औ।
बेबायदि आरोना ओ नोंथाङा माने बिबारखौ फाननानै माबायदि माने मुलाम्फा बा फै सा आरजिनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ दे। फालांगि खालामनोबो हायोना जुदि बेफोरबायदि खालामोबा फालांगि खालामोबा बांसिनानो माने जोंनि बारहावानि थाखायबो मोजां जायो बिबारफोर गायनाया आरो लोगोसे माने जाय फानग्रा बिसोरो माने गावनि न'खरनि थाखाय गोबां रां खामायनानै न'खौ सामलायलांनो हायो बेनो बांसिननो बिबार फाननानै बिसोरो गावनि नांनाय खिनिखौ सुफुंनो थाखायनो बिबार खौ फानो आरो जाय माने बिबार फाननानै गावनि न'खौ सामलायो बिसोरो।
औ।
औ।
औ औ नोंथाङा होनफिननो हागोन नामा।
आरो माखौ।
औ -औ नोंथाङा नोंथाङा।
फालांगि फालांगि जेरै मुलामफा जायो बिबार। बे फालांगि खालामनानै औ। माने बिबारफोरखौ फाननानै जेरैहाय जा जेनेबा गामिफोराव मानसि। थायोना गभमेन्टफोरनि साख्रि मावालासे ओ। ओरैनो आरां गाजां ओरै थानानै माने इदिफोरबो थास्लायस्लाय बिसोर। माने बिबारारि फानोब्लाथाय माने न'खरनि नांनाय बुस्थुफोरखौ गासि। बो ओ जायनो जि नांगौ जानाय लोंनायफोर बेफोरखौ बांसिन। बिनो माने बिबार फाननानै फैसा मोननायजों माबानो हायो माने गावनि नांनाय खिनिखौ सु। खुंनो हायो आरो ना
औ -औ -औ -औ- औ उम-उम। औ आरो लोगोसे माने गोबां आरो दायो आथिखालनि मुगायावथ' जोङो नुनो मोनो। नङा होनबा। गोबां लाइमोनफोरा माने बेखाराव थायो फरायनाय सोलोंनाय गैया। गामि बांसिनानो गामि एरियानिया बुंनो थाङोबा गामि। यानि बांसिन आरोना बेबायदि बेक्राङाव थानाया नङा होमबा।
औ।
ओ बिसोरो माने बेफोरबायदि राहा लामाफोरखौ नागिरनानै लानांगौ आरो माने बेफोरबायदि। बिबारनि फालांगि खालामनाय माने आइदियाफोरखौ बिथांमोना माने नागिरनांगौ आरो ना। अब्लानिया बिसोरो माने। बेखार थायालासिनो बेबायदि खामानिफोराव मुखुब जायोबोला गाव गावनि नांगौ। खौबो सुफुंनो हागोन। लोगोसे न'खरनि नांगौखौबो सुफुंनो हागोन बेबायदि। बेबायदिनो माने बिसोर बेफोरबायदि हाबा। फोरफोरखौ सोलोंनानै लानांगौ आरो लोगोसे बेफोरबायदि हाबाफोरखौ बिथांमोना खालामनांगौ। रोना औ- औ -औ ओमबाय।
माबाया ओ गामिनि जि लाइमोनफोर बिसोरथ' ओरैनोसो थायखायो नालाय। न'फोर गामिफोर लामाफोराव आरो बिबार गायोबा जोंनि थाखायबो मोजां। मोजांबो नुयो गामिखौबो।
औ नंगौ नंगौ उम।
बिबार बिबारखौ लोगोसे जोङो गोबां गुबुन- गुबुन खामानिफोराव बाहायो नङा। बा औ -औ जेरैहाय जोङो हाबा जायो। ब्ला बिबारखौ बाहायो लोगोसे फुजाफोराव बाहायो। लोगोसे न'। सोरबा मानसि थैबोला बिबारखौ जोंनो नांगौ जायो नङा होमबा। बिबाराथ' जोंनि थाखाय जोबोद। गोनांथार आरो बिबारा जोंनि थाखाय गोबां माने खामानिफोरावबो फैयो। औ। बियाफोराव जोङो माने हाबाफोरावहाय जोङो बिबारखौहाय गेन्दा फुलखौ। जोंनो नांगौ जाहैबाय नङा होमबा।
औ।
ओ फुजाफोरावहाय जोंनो दावदै फुल बा जबा फुल बेफोरखौ जोंनो नांगौ। जाहैबाय फुजाफोराव बाहायनो थाखाय आरो लोगोसे। ओ मानसि थैनायावथ' जोङो गोबां गुबुन - गुबुन रोखोमनि बिबारफोरखौबो माने मोननो दानि। निथ' ज गुबुन - गुबुन रोखोमनि बिबारफोरखौ जोङो हैबाबो जायो नङा होमबा।
औ-औ।
माने बिबारखौ माने बिराद गोनांथार आरो ना बिबारा जोंनि थाखाय एकदम। बेखायनो जोङो न'आवहाय बिबारखौ गायनानै लाथारनांगौ। मानो होनबोला दानि जुगाव बिबारफोराबो गोबां बेसेन गोसा जानानै फैबाय।
औ
जोंङो नायनो थाङोब्ला बिबार दखानफ्राव मोनसे बिबार मोनसे माने मोनसे बारसे बिबार रावनो माने बिबारा ओ बाजि बा थामजि रांनि जानानै फैबाय जोङो बायोबोला नङा होमबा बिबार बारसेयावनो। औ बे खौ बास्लायस्लाय जोङो माने न'आवहा गाव हारसिंनो गाय-गायनानै लानायानो मोजां आरो ना।
औ औ जेरैथ' मानसि फैनाय आरो फुजा हो होनायफोरावबो बेफोरखौ नांखागौ जायो नालाय बेफोरफोरखौ बाय बायालासेनो मा मे न'आव गायना लानानै गाव जुदि माबायोबा गायनानै एसे एनै दोनोबोला मोजां जायो आरोना फैसा होनाय
औ औ गावनिबो मुलाम्फा जाबाय न'खौबो समाय ना नुबाय
औ
औ औ बिदि जाहैबाय आरोना बेखायनो बिबारा मानसिनि जि जिबनाव माने जोबोद गोनांथार होननानै सानजायो आरो
औ औ
औ औ आरो जोङो माने बिबारफोरनिफ्राय जोङो माबाबो मोननो हायो जेरैहाय जोङो सान बिबारनिफ्राय सान बिबारनिफ्राय जोङो थाव बनायनानै बानायनो हायो नङा होनबा ओम बेसर बिबारनिफ्राय जोङो थाव बानायनो हायो। बेबायदिनो जोङो बिबारनिफ्राय जोंनो नांगौ जानाय जोङो माखासे बुस्थुफोरखौबो जोंङो मोननो हायो आरोना बिबारनिफ्राय।
दाथ' माने सान बिबारनि आरो बेसर बिबारफोरनि आबाद मावोबाथ' जों बांसिनानो मुलाम्फा जा जागोन आरो बेखौ जुदि जों गायनायफोरखौ सोलोंना लायोबा गासिबो माने ओरैनो दाथ' ओ आबाद मावखांनानै हाफोरा ओरैनो थायोदा बेफोर ओरैनो थानायाव ओरैनो बेफोरफोरखो बेसरफोरखौ गायबाथाय उनावहाय जोंनि निजिनोनो मुलाम्फा जाहैसिगोन बेसर बिबारफोर सान बिबारफोरखौ गायोबा उनावहाय जों बेनिफ्रायनो माने थाव दि हुननानै आरो फाननानै निजिनो गावनि नांनाय खिनिखौ सुफुंनो हा जोन आरो
उम नंगौ नंगौ
अ
औ गावगायबो मुलाम्फा मोनबाय गावगायबो मोनजाबाय आरो सुबुंफोराबो मोन बाय नङा होनबा बाजाराव फाननानैहाय ओम मोनजायो मुलाम्फा जायो आरो दे बिदिबालाय नोंथां जोंहा समा जानानै फैबाय माब्लाबा रायज्लायसिगोन नोंथां।
औ दे जागोन
औ दे
औ